अ खोनादोना? अ खोनादों ना अ ओम नोंथां मा खालामगासिनो?
उम उम
नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आं जना दं ओंखाम जाखांनानै सायायाव।
अ ओंखाम जाखांबाय? आं
आङो जाखांनानै ज
नों खोनादोंना खोनायाखै आंनि बाथ्राखौ?
आं खोनायाखै खोनादोंं बा खोनानानैबो अ खोनादों दे ओमफाय
मादो जाखोनो
उम अमा बेदर भाजा
ओ मा खालामगासिनो नों दिनि
नों जादोना जायाखै फोथाराव इदिनो आलि खोहैदो जाथ'वाखै मा भाजा संदो
ए खुमब्रा जो ना खुमब्रा जो ना खुमब्रा जों ना
उम
अ मोनबाय अ मोनबाय दहयनो मोनदो ओमफाय आं जाथ'वाखैसो ओमफाय दा दसे थानानै जानिसै अ मोनबाय मोनबाय आं जाथ'वाखैसो दसे थाना जानिसै
खोनाबाय खोनाबायना खोनाद' नोंथाङा खुमब्रा भाजा संनो रोंगोना रोङा
रोंगो
बेे बोरै सङो खोथालाय बुं फोरमायना हो
पियास होनोबा नों फार्स्टआवनो पियास होनानै पियासखो एवग्रोबाय सारायाव इनि उनाव बेदर दोंबा‌ बेदरजो होनोबा ना जेनबा बेदर इदिनो अबेबा मोनसेखो होनोबालाय नाफोरखो एवबाय बेदर खौबो एवबाय इफोरबायदि ओमफाय इयावनो रं संख्रि होफाजोब्बाय बेदरा जेनबा नाफोरा एसे खामफ्रबा ओमफ्राय उनाव खुमब्राखो होना होबाय होनानै ओमफाय उनाव एसे एवफ्रामबाय एवफ्रामनानै ओमफाय उनाव एवफ्रामनानै इनि उनाव ओमफाय दै होना होबाय बानलु संख्रि होना होबाय र' आयंलाना फैग्रोनि आं दोनहैग्रोनि उम प्रांगासिनो आं औ लादों
एमफाय
ओमफ्राय र'
ओमफ्राय नोंथाङा
आइ फन हरदोमोनलै र'लाय
इदिबा मा जागोनसै दामनानै साबमिट खाम
दानना हरनिसैलै थांखानिसै आं
दाननानै साबमिट खाम आरो दाननानै साबमिट खाम
जाथ'आखै आं‌ गोबाव औ दाना दस मिनिट रायलायथानां
दिनखादो दे दा रायलाय दे बुं बुङा मानो दे आलिखो-आलिखो नोंथाङा बोरै खोयो
आलिखो बोरै खोयो
हा-हा आलि-आलिखो खदालजो हाब्रुखो जावबाय जावनानै ओमफाय जोंहा बि बेबायदि हा गैया
नोंहा दा नों सोरहानाव
आं दा
अयसानिया बेसां हाया?
जोंहा सय बिघा गायो गायजेनदों दाय
अ ओमफाय होमबाथ' नोंथाङा आबादनि बागै उम उम मिथियो
उम
एसे फोरमायना होदो बोरै आबाद जोंङो माइ आबाद माइ आबाद ना
उम
माइ आबादखो बोरै मावो जों उम
फार्स्टआव खोथ माइ गायनो थाखाय अ माइखो
जेनेबा दैयाव सोमबाय आरोना
बस्थायाव बस्थायाव सोनानै इनि उनाव दैयाव सानैस साननै सोमबानो जायो ओमफाय उनाव जेनेबा बबे जायगायाव खोथिया फोगोन इखो इखो ओ ओम टेक्टरजों हालेवनानै जेनबा माजों हालेवो आरो होननानै बिदिनो दैखौ एसे फोरानबाय ओमफाय दै एसे थेब थेब दोननानै दैखो इसे थेब थेब दोननानै माइखो सोमना लानाय माइखौ फोना होबाय
ओमफ्राय उनाव
माइआ गोजौ जाबाथाय बबे जायगायाव माइ गायगोन बेखौ ड्रेक्ट'रजों हालेवनानै हाखो फोमोनबाय बिदि नाव आलिक जानबायाय बिनि उनाव आलि दानखांनानै
आलिखौ ओमफ्राय उनाव खोफिनबाय बिनि उनाव दे माइखो गायफिननायनिनायनि उनाव हालखोन हालौ फिनबाय हा
उनाव हाया बिदिनो माय गायजानाय जाबाथाय हाब्रु जाबाथाय
माइखौ गायबाय
उ ओमफफ्राय नोंथाङा नोंथाङा ओमफाय माइ गयो नामा?
आंङो गायनो गायो गायनाया खिन्थु आंङो रोङा आरोना गायनो।
खोथियाफोर फुयोबा
फुयो फुनाया
बेसां सानसेयाव बेसां आखासो फुयो नोंथां?
सानसेयाव आंङो एक्स'सो हायो।
एकस'
एक्सटा हायोथर उम
ओमफफ्राय नोंथाङा नोंथांनि फेभ्रेट ओंख्रिया मा?
ओंख्रिया आंनिया थाइगिरजो ना
ओमफ्राय नोंथाङा बोरै माबायोखौो बोरै सङो?
बेखौ
बस बा
ए अना नेमफ्राय थाइगेरखौो होना हाबाय। होनानैओ उनाव दै होनो हाबाय दै होनानै एवना लानाय नखौो द याव औगार नाबदि दब
ओमफफ्राय आरो मैथा मैथा मैथा दोन नाया दाथ' जोंनिया बिराद फेभरेट मानसिफोरनि थाखाय मैथा दोन नााखो नोंथाङा बोरै सङो?
दा बिदिनो सावङ
मलि
ब बिनो थाइगिरखौ जेरै सङ बिदिनो संो, नाफोर जौखांना लांजोबबाय बेनि उनाव पिस एवबाय बरखांनानै फ बेखौ बेलेग सङो माने उनाव फार्स्टआव नाखौ एवखांबाय होनुानै ओमफ्राय उनाव मैथखौ गारना होबाय दै होबाय संख्रि होबाय ओमफफ्राय उनाव गोदौबा ओमफ्राय उनाव बिदिनो संख्रि साखिनायबाय थाबाय आरो।
दाथ' नोंथाङा आबाद आबाद थलियाव खामानि मावाखै होनोमबा? ओमफ्राय नोंथाङा मा बुंनो सानो जि आबादा माइ आबादा जोंनि बर' हारिनि थाखाय बोरै माने मोनसे मुलाम्फा आबाद आबाद होननानै।
मानोना जोङो ओंखाम जाग्रा सुबुंफोरजों ओंखाम जानानै थांा थायो जेनेबा बेलेग बेलेग रायजोआव बिदिनो रुथि फथा जानांोन। सिफायो नालाय जोंनियाव दा जोंनि। ओम जोंनि जायगाखै इदिनो ओंखाम जानासो थाखायो ना जोंफोर।
होम।
भरतखै माइ आबारानो फेमास ओंखायनो। बे जोंनि गुबै माबा ना जोंनि गुबै आबाद।
बा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि।
गोनांथार
इयदिब्ला खा ओ दाथ' नोंथाङा सासे आबादारि।
ओम।
अब्ला नोंथाङा बे। आबादखौ माइ आबादखौ फालांगियारि बिथिङाव बोरै लांनो सानदो।
फालांगि बिथिङाव। उम जेब्ला जेब्ला माइया मोनखांनानै हागोन आरोना जेनबा ओमफ्राय। इखोम माइखो। नानाय होनना जेनबा मारा नानाय नारा नाखांनानै जेनबा माइ फिथाइखो। माइ फिथाइखो जेनबा बस्थायाव सोनानै इदिनो।
फाननो थाखाय रेदि आरो।
इखोनो ओमफाय ब्लेग गुबुन गुबुन जायगायाव साप्लाय खालामहरो। जेनबा अ मा जायो। इथ' जोंनि उदै बुंनायखौ जेनबा जों। जायाबा थांना थानो हाखाया नालाय।
बिदिब्ला नोंथाङा ओह जोंनि दि। यो दि दानि जुगनि गथ'फोरा। बे जोङो बिथांमोनखौ ओह फरायनो होनो फरायनो। होयो ओमफ्राय साक ख्रियानो जोबोर जो गोनांथि होननानै जों जि फोरमायो। दिब्ला नोंथाङा गथ' गथ' फरायसाफोरखौ। बे आबादावबोदि नों ओह। मुलाम्फा दं रांनि मुलाम्फा दं बेफोरखौ नोंथाङा बोरै फोरमायगोन?
इखो इसोरोथ' ओम उन्दैनिफ्रायनो सो नांगोन जेनेबा इसोरो माने इसोरो। दानिफ्रायनो बेखार लामाखोसो थांनाय बायदि लामायाव थाङो। ओमफ्राय।
फोरोंनो थाखाय जेनेबाय जोबोर।
आबाद आबादारिफोरनिफ्राय सुलुद लानांगोन आरो। दाथ' आरो।
दे बिदिब्ला दोनथ'निसै दिनैनि रायज्लायनायखौ जों बेखिनियावनो फोजोबनोसै गोजोन्थों।
दे गोजोनथों दे बाय गुद नाइत।